हेलो' ओ खोनादोना
औ खोनादों।
ओ जोङो आरो मोनसे टपिकनि सायाव सालायबावनोसै ना।
औ
मानि जोङो न'आव बेहाय मा-मा मैगं आबाद मावनानै जायो आरो हाग्रानिफ्राय मा-मा मैगंखौ बुथुमनानै जायो ना बिनि सोमोनदै आरो मा बोथोराव मा मैगं मोनजायो ना बेखौनो रायलायनिसै ओरैनो दा दैलां बोथोर नालाय ना गोलोम बोथोर बोथोर गोलोम बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव मा-मा मैगं गायनानै जानो हायो जों न'आवहाय बेखौ मोननैसो बुंलांदो दा नोंथाबो
औ दायो दैलां बोथोराव जोंहा ओ माबाबो गायो अ न'आव जानो थाखाय थ' जों एसेब्लाबो गायनानै लाखानांगौ आरोखा ओंखायनो गायनानै लानाय जायो। जोगोनार दा गरम बोथोराव आरो जानो मोजां। लाव थाइबें थाइबें आबो जोंहा जाजायो खुमब्रा खुमब्रायाबो-खुमब्रायाबो थान्दा माने गरम बोथाव एसे था थान्दा मोनो आरो। जानानै एसे गोजोन मोनो। देहाखौ ओमफ्राय आरो बहल बहल बहलबो मोनो जिंखा खा
जिंखा
आरो निलाजि ना निलाजि ना मा होनोना मोनसे बेबो मोनो आरो बेखौबो आरो भेन्दि फाथो फाथोखौबो जों जानानै मोजां नाङो। ओ गरम बोथोराव
औ बेयो माने थान्दा जायो आरोना बेलेग थान्दा ओंख्रि मोनजायाबाबो बेखौ मोनजानो हायो आरोना। मानि बेलेग मैद्रुथ' मोनजाया नालाय औ
औ बे समाव मैद्रु मोनजानाय जाया।
फाथो।
मैथा मैथायाबो एसे मैद्रुआनो खम जाबाय मैथा बांगाल मैथा गोखैबो एसे मैद्रानो हमजाबाय आरो बिलाइ नालाय उम मैथा बांगालाथ दाथ' जोंहा सान्दुं गोसा सान्दुं गोसायाव बेरायनानै फैयोब्ला सान्दुंङा नांनायफ्रा
खारनाय बायदि मोनो आरो इसे सानदुं निफ्राय थां-थांनानै सानदुं निफ्राय फैनानै मैथा बांगालजों ओंखाम जाफैब्ला आरो जोंबिखौ दावजों बिदै फुदुंनाबो जाजायो आरो खारै एसे होनानैबा औ बिलाय गोरलै गोरलैखौ । संनानै जायोब्ला साबसिन मोनजायो आरो आरो मैथा गोखै बेखौ जों नाजों जानाय जायो। नाजोंनो बांसिन। बांसिन जानाय जायो मैथा गोखैखौ बेवहाय जोङो गोथा औ। मोनो आरो मैथा जों नाखौथ' जों मोजाङानो मोनखायो बेयाव आरो
दैलाङाव होनबाथ' मैथाजों नायानो औ दैलांबाथ' मैथाजों ना।
औ बेनो बांसिन ना मोनबाय
ना जायाबा दैज्लां बायदि नाना औ मैथाजों नाखौ जाथारो आरो जों दैज्लां बोथोर दहाय गोथ
औ इसकस फोराबो मोनोआनो दे दायो ना
औ उम दाना मानि औ आथिखालाव बोथोर नांलायला ना खायसे मैगंफोरखौ माने बोथोर गैयाबाबो गायबानो मोनजायो आरोना माखासे जों मेसें बोथोराव मोननाय मैगंखौबो दैलाङावबो खायसेखौ मोनोसै
औ मोननो हायो औ गा लाइफोराबो गायजायो फोनानै दोनबानो जायोना
ओरैनो गामिफ्राव अखा हाबाय थानायाव जाया आरो नाथायबा मानि खायसे खायसे दाना न' सिंफ्राव गायनाय दंना औ न' सिङावबा। माबा खोंनानै गायनायफोर माबा दंना दायो उम
दायो मोनो फान्थाव। बेफोरखौ मोनो आरो फान्थाव आरो केेरेला।
केरला ओ सबायबिमा ना।
सोरबा बिमा औ सोरबा बिमायाबो एसे थान्दाया। दा हमदो। जाबा जों एसे थान्दा मोनो नालाय।
खांख्रिखला ना दाबायदियाव खांख्रि खला फथलबो मोनो दाबाय
लाबोनो पथल औ ओमफ्राय आर आरो माबायावथ' गोजां बोथोरावथ' जोंहा आलु आलु फोर गायहोयो आलु आलुखौथ' नांखागौआनो आलु नङाबानो ओंख्रि नो जाखाया
औ दैज्लां मेसें बेखौ जाखायो जोङो ना मोनो
बुथुवा खुदुना उम। दाङा दा था ना दाङा होनोना मोनसे बेबो मोनसे आरो मैफ्राय बेफोरखौबो मोनोमोन नामा बे समाव
मोननो हायो आरो।
औ।
औ बेफोरबो दै महरफोराबो दैज्लां मोनो।
ओं। बेफोरथ' न'नि गायनानै जानो हानाय मोनसे मैगं आरो। ओरैनो थाब थाथावथाव दसे हाग्रा जावथावथाव बेगर एसे लाबाय मोनजानाय सम माव मालाय थायनानै थासिगोन। मोनजासिगोन आरो। उ जायफोर जायफोरा फोनो गुवार जायगा औ बान्दा कबि फुल कबिबो गायनो हानायफ्रा गायो बेवहाय बांसिन मेडसिन सिन नांगौ आरो फुलकबियाव । बान्दा कबियावबो नांगौ थेव थेवबो बान्दा कबि एसे
बान्दा कबिखौ गायनानै गायनानै दोनबानो मोन जायो आरो ना? औ इसे मानिस सिल' हायाव हासार होबानो बान्दा खफिफ्रा देरो।
जायो औ अल कबियाबो अल कबिबो गायनाय नुनो मोनो।
आरो गोबां दंबावो गोबां मैगं ना? बिन बिनबो गायोना जोङो औ। उम
बेफोरो न'आव गायनानै मोननाय आरो हाग्रायाव मोननायखौबो जोङो बुथुमनानै जायो आरो गोबां
फायो
दिंखिया दिखि-दिंखिया औ दिंखिया मैग औ आरो दा मोनगोन ना मोनाथाय लाफा सायखोबो होननायबो मोनसे मोनोना।
मोनो औ दाबायदियाव मोनोदा।
औ दााबायदियाव मोनोना मोना आं बबे सिजोनाव जायो? बेखौ आं मिथि या लाफा सायख' आं मोनजा मोनजाफेराखैबो गोखै खैसिब सिब होनदों खोमा?
खैसिब जायो ना मायोनो औ माने आं बारा सिनायाबो आरो।
आं सिनाया आंबो आंबो सिनाया ओमफाय आरो जोगलावरि बेफोरबो मोनसे न' न'आवबो गायो आरो बेखौ न'आव गायना मोनजायो जोग्लावरि।
रो उम उम थारायफ्रा हाग्रानि जाबाय थाराय मैगं जायोना जोङो औ आरो खिफि बेन्दोंबो जायोना जोङो बेबो हाग्रानि उम
आरो खार'खान्दाय
खार'खान्दाय औ बेबो हाग्रायावनो औ हाग्रानि मैगं ना?
माथि गालदाब
माथि गाललाबो औ सिब्रुफ्रा हाग्रायाव मोनो आरो बेफोरखौ
एलांसि बेफोरो मान्देफोराबो औ मान्डेफोराबो हाग्रानि ना आजिनाय औ औ
आरो दाउला फेन्दा ना
औ दाउ फेन्दा दाउ फेन्दा ना दाउला फेन्दा होनो औ बेफोरो दैयाव थाग्रा आरो हाग्रानि माने हाग्रानि होननांसिगोन एखौ उम
थास'फ्राबोथ' हाग्रायाव
औ थास' आइथिं दा नै दैलां सम थास' बिबार थास' आथिं मोनसिगोनलाय थास' आथिंखौबो जों जानानैनो मोजाङानो मोनो
मोजां मोनो औ
बेफोरखौथ' जोङो जाखाथा थारुन आरो थास' थास स'आथ गोबां रोखोमनि माने थास'आ सब नो जाजायो गास सिबो बिनि थास' आइ थिं बेदरबो जाजायो बिनि उनाव बिसंबो जाजायो बिलाइ गोरलै बो जाजायो
औ दैलां मेसें जाजाजोबो आरो बेहा ना ओम दैलाङाव थास' आथिं बिबार मोनजाबाय मेसे सिङावहाय बेदर मोजासिगोन जोङो ना?
औ औ आरो जोङो माइ औ माइ हाखांनानै जोङो माना मुनि मोनो दु
माना मुनि औ
ओम बेयो जाबाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो खिफि बेन्दों आरो माना मुनिया देहानि थाखाय मोजां ओं होनजायो आरो आरो नारजि जोङो फाथोखौ नारजि फोराननानै जानाय जायो बेबो मैगं आरो मोनसे जोंनि
औ माखासेखौ हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जायो जों माखासेखौ नआवनो आबाद मावनानै ना औ जायो आरो बेखौ
उम आरो थालिर फस्लाफोराबो जानाय जायो आरो थालिर फस्लाफोर खोबो ओंख्रि जानाय जायो थालिर मैखुन
औ
मोदोमफुल बेफोरबो नआवनो गायनानै जाजायो थारो मोद मोदपुर मोदोम फुल बिबार बेफोरो मैथ्रुफ्रा मैथ्रुफ्रा मोजां देहानि मोजां माने जेब्ला रुनानै जायो खायसे बायदिया गोरलै गोरलै गथ गोनांफ्रा बेखौ जायोब्ला मोजां आरो गाइखेरप्ला गाइखेरफ्रा साबसिन ओंखारो होननानै बुङो आरो जाहोनाय जायो आरो मैथ्रुफोरखौ
उम
आरो अमानोबो रुना होनाय जायो बेखौ अमा फिसा थानायफोरनो दालिफोरजों रुना होब्ला औ उदैफ्राबो साफा जायो औ
देहानि थाखाय मोजां आरो औ देहानि थाखाय मोजां माने मुदु ला
मदमफुल बिबाराबो मोजाङानो उदैनि थाखाय। उम। आरो गोबां औ, औ दे औ दे दोनथ'नोसै। औ।